हेलौ नोंथां खुलुमबाय नोंथां नोंथांनिसिम गाहाय मोनाबिलिनि हामलायनायखौ जासि हरनाय जाबाय नोंथांनिसिमबो गोजोन मोनाबिलिनि मोनाबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ जासि हरनाय जाबाय नोंथांङा मा खालामगासिनो दा नोंथां नै
मानि बागान नोंथां फोरमायनो हागोन ना?
ओ नोंथांनो हागोन आं दासान्दि गय बागान गय बागान गाय बानायगासिनो दं नोंथां बेनि सिङाव गोबां जेरै खारजि लेबुफोर दङ आरो मा होनो बे आनारस एबा रैमालिखौ बागान दङ बेयावनो एसे हाग्राफोर दङमोन बेखौ एव
बिदिब्ला नोंथांनाव गय बागाननि दङ आरो ना गय बागाननि सिङाव लेबु बागान बिनि उनाव आनारस दङ नोंथां बिदिब्ला नोंथाङा आंनो फोरमायना होदो नोंथां। गय बागानखौ माबोरै गायनाय जायो मानो होनबा आंहाबो मोनसे मिजिं दङ नोंथां आंनाबो जि बिगसो हा दङ बेनि थाखायनो आंबो गायनो
औ नोंथां दे हागोन आं नोंथांनो फारि फारि फोरमायसै नोंथाङा खोनासंलांदो। गिबियावनो आं नै रोजा ओ जिदाइन मायथाइनिफ्रायनो बे आबादखौ मावनाय जादों दासिम आंनियाव नैजि बिगानि एसे बारा दोङो नोंथां ओ गय बागाना बे गय बागानसिम बागानखौ आंङो जेब्ला बानायजेनदोंमोन बै समाव ओङो हाया जोंहा एसे बोरिमोन नालाय बेखायनो आङो माइ आबाद जायैखाय बे गय बागानखौनो मावनाय जादोंमोन साख्रिबो गैया नालाय दासान्दि सोरखारि साख्रि मोननाय जायाखै फरायनायाथ' दासान्दि जोबथ'बायोनोमोन बेनिखायनो बे आबादखौनो मावनाय जादोंमोन जेब्ला आंङो गय आबाद मावदोंमोन नैरोजा जिदाइन मायथाइ अब्ला बे समाव गयखौ आंङो नैरोजा जिनै मायथायावनो गयखौ न'नि गयखौनो हाननानै जावायनाय एबा जादोंमोन बा फोजेननाय जादोंमोन ओनफ्राय अब्ला जों जादोंमोन। बे गयखौ जेब्ला गायजेनो आङो गयखौ आंनि जि बिगायाव फार्स् गायजेेननाय जादोंमोन बे जि बिगायावनो गयखौ ओरै गुवार आरो गोलाव बेखौ आङो द' फुट द' फुट ओरै गायनाय जादोंमोन नोंथां बे गायनायावनो दासान्दि ओ जि बिगानि बांसिन आङो फिथाइखौो मोननो हाबाय बे बे बिफां सिङावनो आंहा दङ लेबु दङ ओमफ्राय रैमालिफोरबो दङो बेजों लोगोसे बे ओ गयनि बेखौनो आं दासान्दि फानननानैनो सोलिगासिनो बे गय फिथाइखौ खौ आङो डाइरेक्ट हाननानैल' फाननाय जाया नोंथां बे गयखौ आङो ओ गावनो हानो मानसि लानानै हानो हाननानै बे गयखौनो रुनानै ओ सुफारि खालामनानै फाननाय जायो नोंथां जेब्ला आं गयखौ ओ बैसागनि ओ बैसागोबोथोर बोथोर एबा बैसागु बिहु बायखांनाय लोगो लोगोनो बे गयखौ हानजाबनानै रुनाय जायो ओ हानजाबनानै रुनानै बेखौ ओ जिरनानै सानदौआव फोराननाय जायो नोंथां मानो होनोमब्ला बिदि फानोब्ला जोंहा गोबां मुलाम्फा मोननो हायो जोङो डाइरेक्ट फानोब्ला जोंहा गोबां खम बिबांनि बे फैसाखौ मोननो हायो मानो होनना बुङोब्ला बे रुनाय फैसाया माबाया गय फिथाइ एबा सुफारिया गोबां बेसेन गोसा जोङो मुनसे एबा ब्रै केजियावनो एबा कुइेलावनो जोङो नैजि रोजा थामजि रोजा मोनो नोंथां मानो होनोब्ला बेखौ ओ गोबां गोजान गोजान एबा जों जायगायाव ला थांङो जेरै तामिलनाडु, दिल्ली, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात बेफोराव लांनाय जायो लांनानै बेखौ गोबां हा बेयाव दिहुनथाइाव दिहुनन्नाय जायो जेरै खाालार बानायनाय मा माबा माबि खाालार बेबादिनो बानायनाय जानाय गुटखाफोर बानायनाय बेफोरबायदियाव बाहायनाय जायो बेनिखायनो गोबां बेसेन मोननाय जायो आरो नोंथां बे गयसुफारिया जोंनि नेसनेल नङा इन्टारनेसनेल मार्केटावबो गोबां दिडिमान्ड दङ जेरै फरेन कान्ट्रि जेरै जोङो बुङो बेफोरावबो गोबां साप्लााय जायो मानो होनबा बेफोर जायगायाव बेफोरखौ लाना थांनानै गोबां खालार आरो बायदिसिना बारुद सिस्टेम बारुदफोरखौबो बानायनाय जायो नोंथां बेजोंनो मा बेनिखायनो गोबां दिमान दं आरो लाब दोंङो आरो बिदि बानायनानै फानोब्ला बेनिखायनो आंङो मानो होनबा बेखार जानाय सासे बेखार हिसाबै बेबायदिनो मावनानै थायो मानो होनब्ला आं बेफोरबायदि मावा मावनानैनो एमप्लमेन्टखौ आं गावनो गाव सोरजिनानै लानाय जायो आरो बेखारखौ आङो बेयावनो माबा खालामनाय जायो आरो नोंथाङा बेनि थाखायनो जोबोद मोजां नोंथां नोंथाङाबो होयोब्ला देनां बिदि गय बागान माव न'आव गासैबो सुबुङा जिरायनासो थागारो आरो बेजों लोगोसे आं गय बिफांनि सिङाव जेरै आं लेबु बागान होनदों लेबु बागानखौ गायनाय जादों माने बे गय बिफांनि थाखाजोंबो गय बिफांनि थाखाखौ जोङो बोसोराव खेसेलसो मोनो नाथाय जोङो लेबुनि फिथाइखौ जों बोसोराव गोबां मोननाय मानखौ लानानै मान मोननाय जायो जेरै जोङो थाम मास दाथ' नै गरम बोथोर दाथ' गोबां मोनो बेनि उनावबो जोङो मोनसे सिजि लाना सिजि मोननाय बोथोरजों लानानै मोननाय जायो बे लेबुआनो दा बेसेना खमबाबो दा गोबां फिथाइ मोनाय जायो। बेजोंनो फाननानै गोबां रांखौ मोननाय जायो आरो जेब्ला मेसें बोथोर सफैयो अब्लाथ' बुंनो नाङा दामखौ दामखौ बायबा बिनि बेसेना गोबां जायो बस्थासेयावनो गोबां बा रोजा द' रोजा मोननाय जायो। बेनिखायनो बेबो आबादाबो जोबोद मोजां आरो गयनि सिङाव जेब्ला बे आबादखौ मावोब्ला गयखौबो जेबो खहा एबा खहा खालामा मानो होनबा बे सिङाव थानाय हाग्राफोरखौसो जोबोद मोजाङ हाग्रा गैयिखौ खालामना लाखियो जेब्ला जोङो सानफ्रोमबो जोो मानो होनबा जोङो लेबुआव बागानखौबो जोङो जोथोनै लानो थाखाय जों हाग्रा एवस्रांनाय जायो लोगोसे गय बागानखौबो जोङो मेर मोजाङै लाखिनो थाखाय साखोन सिखोन लाखिनो थाखाय हाग्रा बंग्राखौ जों एवस्रांनाय जायो बेजों लोगोसे जेबो जोंहा मुलाम्फा दाबल जायो आरो। मोननै गयनिबो मोनबाय लेबुनि मोनबाय आरो आंहा खावसे दोङो जेब्ला नै गोदान आबाद होनोमोन मथा मथि आंहा दाइन बिगानि एसे बांद्राय दोङो आरो बेयाव आंहा मा दङो गय फिथाइाबो एसे थाइनै थायसिगोन नै फैगोन बोसोराव देग्लाय बिहारारबाय फैगोन बोसोराव थायनोसै बे सिङावबो दं आंहा रैमालि रैमालि गोबां गायनाय जादों आंहा आद बिगायानो दङ दा नै बे फिथाइखौ फानगासिनो थाइसेयावनो बैज्रि गाहाम मोन्नाय जायो गोबां रां आरजि नो हायो नोंथां आबो देनां गय गायोब्ला जागोन नोंथां गय बिफांनि सिङाव लिबु मावजायो आरो खारजिबो मावजायो आरो लोगोसे बेजों जोङो माबो मावजायो मा होनो बे मा फिथाइ होनोमोन बेखौ रैमालि नङा नोंथां बे मा होनो कमला कमलाबो गोबां थाखा रां मोननो हायो नोंथां मानो होनबा बे खम गय बिफां सिङाव गायबाबो गय बिफाङा जेबो खहा जाया मानो होनबा बेफोर बिफाङा जाबाय गयनि सिङावनो थानाय मानो होनबा गयनि जौसिन जाया नालाय गयसो बिसिनि जौसिन जायो गयखौ जेबो खहा खालामा गयाबबो बिसोरनो गय दंफांआबो सायख्लुम गैया नालाय नोंथां बेखायनो जोबोद मोजां आरो बेखौ ओमफ्राय नोंथाङा दासान्दि मा मावबाय जादों नोंथाङा आंनो एसे फोरमायनो हागोन नामा औ औ नोंथां नंगौ नामा बे बिदिब्ला नोंथां थलिरनि आबादखौ माबोरै मावनाय जायो आंनिनो एसे फोरमायना होनो हागोन ना ना
अ आङोथ' दासान्दि थालिरनि बेफार फालांगि खालामगासिनो दङ थालिरनि बेफार फालां फालांगि खालामनोब्ला नोंथांनो गोबां बिबांनि हा नांगोन आरो ओरैनो नोंथाङा जानोल' बानायोब्ला नोंथांनो इसिबां बिबांनि हा नाङा बेनि थाखाय आं त दासान्दै बेफार फालांगि खालामो नालाय बेजोंनो मुलाम्फा आरजियो आरो न'खर सालायोनि बेनि थाखायनो आङो गोबां बिबाङाव एबा लार्ज कुवानटिटियाव आङो थालिरनि आबादखौ मावनाय जायो आरो आङो थालिरनि आबादखौ मावदों गासै नैजि बिगासोआव आरो बे नैजि बिगासोआव मावनायनि जाहोना जाबाय आङो मुलाम्फा खामनो थाखाय बिनि थाखायनो नोंथाङा आबाद मावनो होननानै जेराव मेरावनो नोंथाङा बे थालिर आबादखौ मावनो हानाय नङा। बिनि मेन एबा गाहाय जाहोनानो जाबाय बे हानि हासार आरो नोंथां बे हाया मा जानांगौ हासार गोनां जानांगौ आरोखि नोंथां आरो मा जानो मोना मा होनो रानस्राव जानो मोना एसे गिसिदोबबो जानांगौ आरो ओमफ्राय अखा फोर हायोब्ला दैफोर जमा थायोब्ला बेबो बोहैलांनो हानाय जाम्फै नालाफोर थानांगोन आरो मा होनो बेवहाय दलहा जानो मोननाय नङा अखा हायोब्ला जे दै जमा जानानै थायो फुख्रिफोर बायदि बेबायदि जानो मोननाय नङा आरो। ओमफ्राय बेवहाय नोंथाङा मा खालामनांगोन नों नोथांङा हाखौ लानानै नोंथाङा हा बिफान थायोना मोन सयेल दिपारटमेनट होननाय बेयाव थांनानै नोंथाङा बे हाखौ टेस्टिं खालामनो होनांगोन आरो नोंथां परिखा नायनो होनांगोन बे हाया मा जानांगोन पटि सेल हायड्रजेन होनाय जायो बि एसिदबो जानो मोना बे होजानो मोननाय नङा द' दशठदमिकनिफ्राय स्नि दशमिक बानि गेजेराव जानांगोन आरो नोंथां बिनि उनावथ' सिगांग्रो नोंहा बेबायदि हाखौ बासिनानै लाखाबाय बे हाखौ बासिनानै लाखांनायनि उनाव नोंहा सिगांग्रोंनो मा खालामनांगोन वाल लागायनो नांगोन आरो बाउणडारि होनांगोन एबा जेवरा लागायनांगोन मानो होनबा नोंथांनि नोंथाङा आबाद मावोब्ला बे आबादखौ रैखा खालामनो थाखाय बे जेवराखौ दुंनांगोन नङा माब्लाबा जागोन नोंनि आबादखौ मोसौ मैसो बोरमा एबा मैदेर एबा गांसो जाग्रा हारिफ्रा हाबनानै जानानै नोंनि आबादखौ खहा खालामलांनो हागौ आरो नोंथां बेनि उनाव नोंथाङा थालिरनि थालिरा गोबां रोखोम दङ मा थालिरनि आबाद मावगोन बेखौ नोंथाङा सिगांग्रो सानग्रोनांगोन बेबायदिनो जोंहा थालिरनि गोबां मा होनो थाइफोर दङ रोखोमफोर दङ जेरै बुंनो थाङोॅब्ला थालिर माइला थालिर लावफ थालिर मलुवा सिनि साम फा गोबां दं आरो नोंथां बे गासिबो थालिरानो नोंथांनो मा मुलाम्फा होजोबगोन बेनि उनाव नोंथाङा मा खालामनांगोन गिबि गिबियावनो नोंथाङा नै एबा थाम बारसो नोंथाङा हालेवनांगोन आरो हालेवखांनायनि उनाव गासिखौबो बेयाव थानाय हाग्रा बेन्दों बेनला दंफां लाइफांफोरखौ दानफायनानै साफा नोंथांङा फोथारखौ आबाद फोथारखौ मा थियारि खालामना लागोन आरो बिनि उनाव मा होनो अन्थायबो थानो मोननाय नोंङा बेनि उनाव गेजेर गेजर नोंथाङा बोरमानि खि मो खि एबा बयलारनि खिखौ गेजेर गेजेरनि होफानानै हालेव लांफा जाखायो आरो बिनि उनाव नोंथाङा मा खालामदो ओ बेखौ लानानै फैदो आरो नोंथाङा ओ बिनि जोलैखौ लानानै फैदो बे जोलैखौ नोंथाङा नार्सारिनिफ्राय लानानै फैबा मोजां जायो आरो बिसोरो मोजां मोजां बुस्थु लानानै फैयो आरो नोंसोरना आबाद बिफानाव मोनसे आबाद बिफानाव आजिखालि सरकारा बेसेन नाङाजासेनो राननानै हरो नोंथाङा बेनिफ्रायबो लाबोनो हागोन। बे जानांगोन मा हेलदि जानांगोन आरो गोग्गो जानांगोन बेनि उनाव नोंथाङा जेब्ला दं माबाखौ गायगोन ओ थालिर बिफांखौ गायगोन अब्ला नोंथाङा माबा मोनसे जावग्रा बुस्थु लानांगोन आरो बे जावग्रा बुस जे-जेनेबा गोदोनि आदबजों बुङोब्ला खदालजों आद बानायबा गोबां सम नोंना खहा जानो हागौ आरो बिनि थाखायनो दाबो बुंनो थाङोब्ला बिगियाननि आदबजों बानायजानाय मेसिन हा फुरग्रा मेसिन जायखौ बुङो द्रिल मेचिन। बेखौ नोंथाङा लानानै फुरोब्ला नोंथाङा गोबां बिबांनि सम नोंथाङा बासायनानै लानो हागोन आरो बेनि उनाव बेखौ गायनांगोन जुन बा आगष्ट'नि गेजेराव जानांगौ आरो अखा मोननाय समाव एबा मनसुन एबा दैज्लां बोथोर समाव जानांगौ आरो आरो बेखौ नोंथाङा जेब्ला गायगोन ना बेयाव मोनसे गोजान गोजान गायनांगौ आरो गायनो होननानै खाथि खाथि दोनबानो जानाय नोङा बेनि उनाव नोंथाङा नैजौ सेन्टिमिटारसो गोजान गोजान जायगायाव मा होनांगौ बेखौ गायनांगोन आरो नोंथां बेनि उनाव नोंथाङा मा जानांगोन जेब्ला बेखौ गायखाङो गायखांनाय लोगो लोगोनो नोंथाङा
बेयाव मोनसेबो हाग्रा रज'नो होनो मोननाय नङा आरो हाग्रा रज'बाय थाबा नोंथाङा बिराद मा जानो हागौ
नोंथांनि आबादा लस जानो हागौ बेबायदिनो नोंथाङा मा होनो बिसोरनो रानस स्राव समाव नोंसोरनो बिसोरनो मा रेगुलारलि नोंसोर दै होबाय थानांगोन आरो गेजेर गेजेर बेनि उनाव हासारबो होबाय थानांगोन बेनि उनाव मोनसेबो हाग्रा बंग्रा रज होनो मोननाय नोङा बिदिनो मालाबा मालाबा थालिरनि बिलाइखौ एम्फौ एनलाफ्रा जायोआरो बिनि थाखायनो नोंथाङा बाजारनिफ्राय बायनानै लाबोनाय माखासे मुलिफोर बायना होनांगोन बेयाव सारनानै एम्फौखौ गैया खालामनांगोन आरो बेनि उनाव मा खालामनांगोन फेस्टिसाइद नांगोन आरोखि फेस्टिसाइदखौ मा नाय जायोमोन मा माहोनो एम्फौ एनलाफोरखौ बुथारनो थाखाय बिनि उनाव नोंथाङा जेब्ला फि-फि-फिथाइ मोनगोन गु एबा से बोसोरसो लायो नोंथां बेखौ बे समाव फिथाइ मोनोब्ला नोंथाङा गोबां रोखोमनि मुलाम्फा जायो गिबियावनो नोंथाङा थालिर बिलाइखौ फाननो हागोन जायखौ बुङो मैखुन। बेनि उनाव थालिर सिंनि बुस्थु बेखौ फस्ला होनो बेखौबो फाननो हागोन थालिर बिलाइ बेखौबो फाननो हागोन बे थालिर था जानायाव